मुम्बाइ औ-औ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
मा खालामदों
अ दङ ओरैनो जिरायना नोंथाङा?
दङ नै ओरैनो बार जागासिनो जिरायनानै बोथोराबो बिराद गरम ना मा होनो बारबो गैया नै ओ
औ-औ
नोंजोंथिं अखा हायाखै नामा?
औ हायाखै नोंथांमोननिथिं
ओं गैयाथ दाबो माथो गैया नोलाय अखायानो थगायगासिनोसो हागोन-हागोन बायदि जायो। ओमफ्राय अखायानो हाया।
औ-औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो जागासिनो माने हागोन बायदि जायो ओमफ्राय बिदिनो हायाखै
औ माखासे जायगाफ्राव माखासे ओनसोलफोराव हागासिनो गोबां अखा हागासिनो
औ गोबां हागासिनो बारहुंखा फैगासिनो नफोर बायलागासिनो ओ। नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा
ओ जाथवाखै बरथमान जाथखै आं संथयाखै दे दसे थाना संसै ओमफाय औ नै ओरैनो जिरायनासो दं जिरायनानै एसे थान्दा लागासिनो बायजोआव जिरायनानै
खबरफ्रा माबायदि
खबरा मोजां
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा
ओम आं माने सोंङैखौ सोंनो नागिरदों आरो गाबोन गाबोन सानखौ मा सान गोसोआव दंना गैया
गाबोन
औ गाबोन जे मा गाबोन द'ज जुन नङा होमबा अबो सरि बा जुन गाबोन
औ औ
ओं बेयाव माबा मोनसे जों फालियो मुलुग नाङैनो मिथि
अम मोनथिया नोंथांङा खोन्थाना होदो
गाबोन बा जन बा जुन
औ
मुलुगनां मु-मुलुगनां आबहावायारि सान
औ बेखौनो सानखादोंमोन आंङो
जों आबहावाखो माबायदि रैखा खालामनो हागोन बिनि बिनि सायाव इसे अम जेनेबा जोंङो खामानि मावनांगौ
औ औ
जोंङो ओ माखासे खालि जायगाफोराव बिफां लाइफां गैयै जायगाफोराव बिफां गायनानै एसे जों आबहावाखौ गोगगो खालामनो थाखाय बा लाखिनो थाखाय नाजानांगौ आरो।
औ औ ओम। नोंथांनि बायदिब्ला ओ दा जेरैबायदि मानसि फ्रा न' बां लुनायाव एकदम बिफां लाइफां दानफायलाबायगासिनो बे माने न' बां लुनो थाखाय मानसिनोथ' नबा न' बां खौबो नांखागौ। बेजों लोगोसे न' बा बांखौ लुनो थाखाय जायगा नांगौ बेफोरखौ बेफोरनि जाहोनाव दंफां लाइफां दान दानफायनाय थांदों। नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो एसे फोरमायना नानै होदो?
बेयो जोङो मानोना जोङो आथिखालाव बिफां लाइफांखौ दा माने दानालासिनो रैखा खालामनानै लाखिनाया माने मोजां माने नाजानांसिगौ। मानोना जोंहा ओ जों बा माबा मोनसे बानायनाय बा न' बा न' लुनाय बायदिसिना बानायनायनि मुङाव जों बा अरसुनाय बन खालामनायनि मुङाव जों गोबां दंफांफोरखौ दानगासिनो। जायनि जाहोनाव बे दाननायजों बिफांफोरा गैला जालांदों। जों दाननाय दाननायनि बिबाङा बारा ओमफ्राय जों नाथाय बेखौ गाय-गायफिननाय ओ बिबाङा खम। जायनि जाहोनाव जों आ आबहावाया गुबुंले जालांगासिनो बांसिन बांसिन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिदुुंआबो बा साननि बिदुुंआबो बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बांसिन बारानिफ्राय बारा बांसिनलांगासिनो ओंखायनो माने आथिखालाव जों दंफां गैयाब्लाबो बा दंफांखौ जों न' लुनायाव दंफां बाहायालाबसिनो माखासे गोदान गोदान ओ आदबजों बानायनाय माखासे मुवा बेसाद जेरै लहा बायदिसिना जों मोननो हायो बै खौ जों होनानै जोङो न'फोरखौ लुयोब्ला बा बायदिसिना माबा माबि आइजें बेसाद मुवा मुवा बेसाद बाहायनाय बानायनायाव बाहायोब्ला जोङो मोजां जायो आरो मानो होनबा जोङो आबहावानि मोनसे अननाय बा आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो नाजानाया जोंनि गेजेराव फैगोन आरो आबहावाया एसे माने रैखा जागोन।
औ ओ। उम। नोंथाङा माबाफोर जागासिनो नामा?
जेबो जा थवाखै जायाखै ओरैनो दं। ओमफ्राय नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला गाबोन माबायदि फालिनांगौ एसे बुंनानै होदो औ बा-बा जुनखौ जों माबायदि फालिनांगौ।
जेरै जों बेनो आरो गुबैयै बुंनो थाङोबा जों फालिनाय माने जों बयखौबो बयखौ सांग्रांथि खालामनांगौ आबहावानि फारसे। जों मा बायदि माबायदि खालामो मोनसे माने जों बे सानसेल' बिफां गायनाय जों जे जों आबहावाखौ गोग्गो खालामनो हागोन बा मोजां
ओ बिनि आबहावायारि सान फालिनायनि अनगायै आंनि बायदि बादिब्ला सानफ्रोम बेफोरबायदि खालामालासिनो बिदिनो सानफ्रोमबो सुबुंखौनो बे जेनेबा दंफां गायनाय बेफोर हुदाखौ खालामनो होनाया मोजां आंनिफ्राय।
औ औ।
जेरैबायदि दा सुबुंफोरा आबहावायारि सान होननानै दंफां गायगोन फांसे बेनि उनाव बे बे दंफांखौ फट' खेबनानै गावनो ससियेल मिेडियायाव स्टेटास मारिगोन बिदिजों माने बोरै ज जाथावा आरोना। ओ बिनि अनगायै जेरै आबहावायारि सान फालियालासिनोबो सानफ्रोमबोनि जिउआव जुदि फांसे फांसे दंफां गायोब्ला बि आंनि बायदिब्रा बिदिया बांसिन साबसिन जायो होननानै। नाथाय दानि सुबुंफोरा माबायदि दिनि आबहावायारि सान होननानै ओ बिदिनो दंफां गायगोन फांसे दंफां गायगोन नाथाय बे दंफाङा उनाव माबायदि जाहैगोन बेखौ जोथोन लायालासिनो बे बेनि गाव बे दंफां गायनायखौसो ससियेल मिडियाआव बांसिन हगारो। नाथाय बे दंफांङा उनाव लांदों ना थांदों बेखौ जोथोन लानायखौ नुफिननाय जायाखै आरो।
औ नंगौ। बेबायदिनो जों ओरैनो दिन्थिनायल' ओमफ्राय ओ गाय गायनाय समखौल' जों दिन्थिनाय गायबाय होननानै नाथाय गायखांनायनि उनाव जोथोन लानानै जों फेेरनांगौ फुलाव नांगौ। बा देरजासिम जों जोथोन लानांगौ बियाव माने गोसो होआ आरो मानसिफ्रा आथिखालाव। बेबायदिनो जों बिनि जायनि थाखाय बेनि थाखायनो आमहावाया गाज्रि गाज्रि, गुबुंले जागालांगासिनो औ।
अखा नांगौबाबो अखा दै मोना ओ आरो आबादारिफोरा बेफोरनि बेफोरनियाव ओ खहा जायो बांसिन आबादारि सुबुंफोरा मानो होन्ला बिसोरा माइ गायनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो दा। आरो जायफोर खोथिया फोदों बेसोरनि खोथि खोथियाफोरा थैलांनो हमदों। खायसे-खायसेनिया अखा गैयैनि थाखाय
औ।
बेफोरखौ जेरैबायदि टाउन सोहोराव थानाय सुबुंफोराबो एसे नोजोर होनांगौ। मानोना गामियारि सुबुं फोर माबा टाउनाव थानाय सुबुंफोराबो बेफोर खौ बेफोरनि गामियारि' सुबुं नङाबा बेसोर टाउनारि सुबुंफोर थांना थानायाबो गोब्राब जायो।
औ जोङो माखासे समाव जोङो नोगोर बा मोननो गिदिर खालामनो थांनायावबो माबा मोनसे जौगाथाय खालाम थांनायावबो जों मा माखासे आबहावानि हेंथा मावगासिनो आरो औ। आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे जा जाहोन लाबोगासिनो आरो जों।
औ। माबा मोनसे खालाम थांनायाव माबा मोनसे खहा जायो। ना थाय बेखौ एसेबांबो खहा खालामनो नाङा। जाहाथे आबहावाया एसेबां खहायाव गोलैयो। आरो सुबुंफोरा बेफोरनि जाहोनाव दुख खस्त गैलै नाङो औ गासै थिंबो नोजोर लाखिनानै खालामनाया मोजां मोजां आंनिब्ला उम गाबोन ओ औ नोंथाङा मा होननो नागिरदोंमोन?
माने ओ गासै बिथिंथिंबो नोजोर लाखिनानै जिखिजाया माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बेखौ जों मावनांगौ आरो। अब्लानिया मोजां जायो जाहाथे ओ जे-जेबो खहा जाया। जाय रावनिबो खहा जाया। बेबायदि खामानिफोरखौ मावनायाया मावोब्ला जों बयनिबो थाखाय मोजां आरो।
अ औ उम नोंथांनि बादिब्ला गाबोननि सानाव माबायदि फालिगोन होननानै सानो नों थांङा
आंनि बायदिबा ओ बेनो ओ जों फालिनांगौ ओ हमना ओ जों जिखि जाया ओ बिफां गायनांगौ बे गायनायजों माने जोङो साफ्रोमखौबो मोनसे सांग्रांथि होनांगौ जे जों बिफां गायनांगौ। माने जों आबहावानि थाखाय जों बि गायनांगौ जों जे सानसेल बे गायनायजों जों ओ आबहावाखौ मोजां खालामनो हाया थेवबो जों बे फांसे गायनायनि गेजेरजोंनो जों सांग्रांथि लाबोनांगौ आरो। बयखौबो बिफां गायनांगौ जोंनि आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनांगौ बिफां लाइफां गायनानै ओ बेबायदि
ओ गोजोननाय थाबाय औ समाबो जोब्बाय ओ ओ ओ ओ दे औ औ दे।